औ खोनाबाय ना?
औ खोनादों खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं मोजाङैनो खोनादों।
आतसा आंबो मोजाङानो खोनादों बिदिब्ला दा बे समाव गोजान मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाग्रोबाय।
आंबो नोंथांखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथाङ मा आयदानि सायाव रायज्लायनाय होननानै आंनाव फन खालामनाय जादों।
औ औ मोजां मोजां सोंथि नोंथां बे समाव आं नोंथांजों जिउ खुंनायनि माखासे राहा लामानि सायाव आरो एबा बेखारनि जेंनाखौ बोरै बोस ओ एसेब्लाबो फोजोबस्रांनायनि सायाव सावरायनो सानदों। जिउ खुंनायनि राहा लामा लोगोसे बेखारनि जेंना।
नोंगौ बिदिब्ला नोंथाङा आयदाखौ खौ सायख'नानै लाबाय मोजाङानो आयदाखौ सायख'दों
अ
नोंथाङानो बिनि एसे माने
औ नंगौ नोंथां आं आं बेखेवग्रोनोसै नोंथां नंगौ थारैनो सुबुङा जेब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोनोम मोननानै संसार जाबोदों एबा समाज दानानै संसार जाबोनो रोंदों एबा गावनि गोनांथि सि जोम नांनायखौ गाननो जोमनो रोंबोदों एबा उखैनाय समाव जाबोनो रोंदों मोजां आबाद मावनानै मोजां फिथाइ सामथाय गायनानै मोजाङै संना खुरनानै थिग बिब्दिनो दिनै जेसेबांनाखि सुबुङा जोनोम जाया मानो उन्दै समनिफ्राय बियो लासैनो देरबोगोन
आरो बिदिनो बोरायलांगोन थिग बिदिनो उन्दै समनिफ्राय गोनां जानानै गोनां जानायखिनिखौ बिमा बिफाया बे गथ' एबा हिन्जावसा गथ' एबा हौवासा गथ' बिथांमोननि नांनाय जानायफोरखौ न'खरनि बिमा बिफा एबा बाय बाहागि जानो सुफुंगोन नाथाय मोनसे समाव ओरैबायदि सम सफैयो जेब्लानाखि बै गथ'फ्रा देरबोयो लावबोयो बैसो जाफैयो अब्ला मोनसे समाव गाव गावनि आथिङाव गाव गसंनो गोनां जायो अब्ला गावनि आथिङाव गावनि आथिङाव गाव गसंनो गोनां जायोब्ला गावनि नाङा नांनाय गावनो सुंफुंना लानो गोनां जायो बे नांनायफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो लेखा फरायबोदों जोङो गियान लाबोदों जोङो मोजां मोजां स्कुल कलेजेसफोराव फरायबोदों जोङो गोबां आयदाफोरखौ सायख'नानै जों फरायबोदों बायदिसिना बिजोंनि गेजेरजों जोङो फरायबोदों थिग बिदिनो फरायखांनायनि उनाव डिग्रि लाखांनायनि उनाव सोरबाया अफिसार्स जादों सोरबाया गिदिर गिदिर गिदिर साख्रिफोर मावदों सोरबाया इन्जिनियार सोरबाया आइ एस आइ पि एस सोरबाया डक्ट डक्टर बिदिनो गोबां गेजेटेड अफिसार्सफोर जानानै गावनि जिउ राहा लामा खुंनायाव गोरलैयै खालामनानै लानो हाबोदों नाथाय
उ
गासैबो साख्रि मोनजोबा एबा गासैबो अफिसार्स जाजोबा एबा गासैबो मोजां आबादारि जाजोबनो हाया एबा गासैबो मोजाङै फरायजोबनो होनब्लाबो खायसेनाव समफोर एबा खाबुफोरा मिलायहैया थिग बिदिनो दिनै आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंनो गासैबोथ साख्रि मोनजोबगोन बेबो नङा आरो गासैयाबो आंखालनि सायाव आंखाल आंखालखौ दिनै बोरै फोजोबगोन बिनि याव जोङो सुंद'यैबाबो सावरायनोसै नंगौ थारैनो सुबुङा गावनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावनांगोन जेरैहाय जोङो सासे फरायसाया फरायनानै फाख्रि मोनालासिनो आफटार डिग्रिनि उनाव जुदि बिथाङा बेखार होननानै जों गामि समाजनिफ्राय एबा सुबुं माहारिनिफ्राय बेखौ बुंगोन जाय सुबुङा फरायनानैबो जुदि साख्रि मोनाखै अब्ला बै सुबुंखौ जेबो मावा दाङा थानाय नुयोब्ला बेखौ बेखार होननानै बुङो
नंगौ
नंगौ नोंथां जोंनि समाज नि नोजोराव थिग बिदिनो जायफोरा साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोना गावनि आदब खायदा जों जेरै बिजनेसफोर मावनो हागोन जेरै दायो कम्पिउटारनि जुग ए आइ नि जुग आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स बायदि बायदि भिडिअ'सफोर बानायनाय बायदि बायदि निउसफोर फरायथिनाय एबा लिरनाय बेफोरबायदि गोबां कम्पिउटारनि खामानिफोरखौ मावनानैबाबो मोजां रां आरजिनो हायो एबा
औ
गोबां बिदिनो बायदिसिना आबाद मावनानै एबा फसलफोर दिहुननानै बेखौ मार्केटाव साप्लााय खालामनानै एबा गुबुन हादरनिफ्राय एक्सपर्ट सफर खालामनानै बेनिफ्रायबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो माखासे बेखारनि जेंनाखौ सुस्रांनायानो जाबाय नोंथाङा गुबुन मोनसे मोजां खामानि इन्डास्ट्रिफोर खुलिनानै लायोब्ला बे इन्डास्ट्रियाव एबा बै खामानियाव नोंथाङा जेसेबांनाखि नोंनि ओनसोलाव थानाय बेखार बेखारफोरखौ एबा खामानि गैजायै सुबुंफोरखौ नोंथाङा एंगेज खालामनानै दोननो हायो अब्ला बियो सरकारा जा मावनांगौ खामानि नोंथाबो मावदों बियो मोनसे सिनायथि जानाय खामानि नोंथाङा आथिखालनि मुगायाव सासे बेखारनि एबा खामानि गैयै सासे सोद्रोमाया माब्रै थांनानै थानो गोरलैयै राहाजों बेनि सायाव सुंद'यै फोरमायदि
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया सोंथिया मोजाङानो माने सासे सुबुङा बेखार होनोब्ला ओरैबायदि सुबुंखौ होनो जाय सुबुङा माने फरायनानैबो बा रोंनानैबो माबा मोनसे खामानि मावनो बेहा सुबिदा मोनाखै बा खाबु मोनाखै बेफोरबायदिखौसो बेखार होयो माने बेफोरबायदि सुबिदा बा खाबुखौ जों गुबुननिफ्रायल' मोनबाय थागोन बेबो नङा गावनो गाव हनानैबो लानो नांगोन माने सावस्रिनि सुबङा औ फरायनायनि उनावहाय बियो बे फरायनायावनो बियो गावनो सायख'ना लाखानांगोनदि आं मा जागोन अब्ला बेयो गावनि गुबै थांखियाव सहैगोन आरो बेयो गावखौहाय मोनसे खामानियावहाय थिसननानै लानो हागोन अब्ला बेयो मोनसे जोंना राहा जाहैदों बेखारनि जेंनाया फोजोबनाया बे गुबुन मोनसेयानो जेरै जोंहा माने बैफोरबायदि खामानिखौ सोलोंना लानांगोन दे आखायाव गावनि गावनि आखाइजों मावनानै दिहुननानै गुबुननो
नंगौ दां
फाननो हानाय बेफोरदि खामानिखौबो जों लानो हायो नोंहा बेखारनि जेंनायया जबो माने गुबुननि सायावनो नों आखाय फोलावालासिनो गावबो खुद गावनि गावखौनो गाव मोनसे माने गोसोआव गोरा लानानै आं उमुख खालामगोन आं ओरैबायदि खुलिगोन बेफोरबायदि मोनसे गोसोआव थायोब्ला बियो बेखारनि दैै बेखारनि जेंनाया एसेबां औ खम जागोन
नंगौ नोंथां
फरायनानैल' जे साख्रि मावनानैल' दे बेखार मोनबाल' बेखारनि जेंनाया जोबो बे नङा माने फरायनायनि उनावबो गोबाङानो खायफाया आन्दायनानै थायो आरो खायफाया गैयो गावनि लामासिम आरो खायफाया फरायालासिनोब्लाबो गावनि आखाइनि हाबा सोलोंनानै गोबां खामानि मावनानै गोबां माने गावनि जिउखौहाय मोजाङै दैदेनलांनो हायो बेबायदिनो माने गोबां खामानि दं जोंहा संसारावहाय सोरहाबा आबादारि जानानै सोरहाबा बिदिनो आखाइनि हेबनाय दानाय लुनाय आखायजों बानायनाय जेरै आखाइजों बानायनाय होमबा औवानिफ्राय गोबां मुवा बाहाय बहननो हायो जोंहा
नंगौ नोंथां
संम्राइ सान्द्रि ओरैजाय कफ्रि खादा गोबां दङ आथिखालावथ' आरो समायना समायना बिबार दोनग्रा जायखौ इंराजियाव हेन्दड क्राफ्ट होनो औवानिफ्राय दिहुननाय बेग बेफोरबायदि मोननो हायो आरो दंबावो गोबांनो माने बिदिनो दासबिन बेफोरबायदिनो
नंगौ नोंथाङा थारैनो उम
जोङो हाथायाव लाबोनो हायो बिबो नोंनि बे मोनसे बेखार नाखौ मिस्ट्रि मा दंफांनि मिस्ट्रि जोंनि ओनसोलावहाय माने दंफांजोंबो गोबां बुस्थु बनायनानै जोङो हाथायाव लाबोनो हायो जेरै जाय बेन्स टेबोल उन्दुग्रा बिसिना फारें होननानै बुङो जि दोननो थाखाय आलना
नंगौ नोंथां
औ जि दोननो थाखाय आ
थारैनो
लना बिदिनो बाय औ बेफोरबायदि बानायनानै माने
नंगौ थारैनो नोंथाङा माखासे फिसा फिसौ जिहेथु प्रडाक्ट फोर दिहुननायनि खोथा बुंबाय नंगौ सासे सुबुङा जुदि ओ फरायनानैबो एबा खामानि गैयैनि बेखार खामानि गैयै बेखारनि जेंनाया जुदि बिथांनाव साग्लोबदोंबा एबा जोंनि गामि ओनसोल एबा हादरफ्राव बेखारनि जेंनाया बांदोंबा नंगौ जों गाव गावनि रोंनायजों आखाइनि रोंनायफोरजों जोङो माखासे रांफोर आरजिनो हायो आरो गोबां रां आरजिनानै जोङो हादरनि रांखान्थिखौ फोजौखांनो हायो एबा जोंनि गावनि नांनाय गावनि जिउ खुंनायाव गोनांथि थि जानाय गोबां मुवा बेसाद एबा थांना थानायाव सांग्रांथि जानाय न' बां बायदिसिना आरजिनानै लानो हायो थारैनो नोंथाङा माखासे आखाइनि आखाइनि माखासे रोंखा राखानि सायाव बुंबाय बे खोथाया थार जोंहा आखाइनि रोंगौथिबो थानांगौ आरो दानि जुगा कम्पिउटारनि जुग कम्पिउारनि सायाव नोंथाङा नलेजनि खोथा बुंबाय कम्पिउटारनि नलेजबो थानांगौ नंगौ थारैनो अब्ला जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव गोनांथि जानाय गासैबो बे मुवा बेसाद एबा जोंनि रांखान्थियारि हालोदखौ जोङो सुस्रांनानै लानो हायो
नंगौ
थारैनो नोंथांजों बिनि सायाव सावरायनानै मोनसे गोजोननाय मोनदों नोंथाङा बे समाव थास्लिम हरनानै जोंनि बे सावरायनायखौ फोजोबनो हासिगोन।
दे बिदिब्ला
दे नोंथां।